हेल' नोंथां खोनादों ना? औ नोंथांनो फन हरनि जोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ बिदिला नोंथांमोननि गामि बा ओनसो बैसागुफोरखौ हो माबायदि खुो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ हागोन नोंथां बैसागआथ' जोंनि बर' बर'नि एंगारनो हायै मोनसे फोरबो नङा होमबा। बैसागुआ जोंनि आगोलनिफ्रायनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो बर' हारिया जा जोनोम जानाय समनिफ्रायनो जोङो। फालिबोनायखौ खोनानो मोनबोदों एबा दासिमबो नुनो मोनगासिनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बैसागो होनोबाथ' बिदिनो गोजाम बोसोरखौ गारनानै जोङो गोजान गोदान बोसोरखौ जोङो बरायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
जों गासै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बिदिनो बोराइ बुरै बोराय बेन्थ गासैबो जों ओंखारनानै खाम सिफुं लाना गामि गामि जोङो रंजानो थांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
दासिमबो बे बर' हारिमुनि बिदि बैसागु रंजानाया दासिम दासिमबो जोबनो थाङाखै बियो जोबनायबो नङा बियो बर'नि मोनसे फोरबो एंगारनो हायो बेहाय। गोमो गोजजा बिदिनो हाजो आगर बिदिनो हिन्जावफोरा खानायफोराव खफा लानानै देलाय मालाय जोङो ओंखारलांनायखौ नुनो मोनो हौवासा जों गामसा आर'नाय लानानै जों खानानै दामजुफोरखौ दामनानै जोङो खाम सिफुं लानानै मोसायो। रंजायो गासैबो जोङो गामि गामि बर' गामिफ्राव जोङो दाब दाब बर' गामिफ्राव जोङो मोसानो थांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। बैसागु बिदि गामियाव मोसानानै जोङो गामि गामि मोसानानै ज' जयै जोङो खाना जायो बिदि संना जानानै जोङो रंजायो मोसायो बेनि बा बगैबो जोङो दानियाथ' दाब दाब बर' जायगाफोराव बिदिनो प्रग्राम एबा फोरबो गिदिर गिदिर खुंनाय जायो नङा होमबा। बेहायबो जोंखौ बिदिनो दल दलै ज' ज' हानजा हानजा जोंखौ मोसानो लिंहरनाय जायो नङा होमबा बेवहाय जोङो स्टेजफोराव मोस हैैनो खौ जोङो गोबां नुनो मोनो बर'फोरखौ ओ जोंनि बर'आल' नङा ओ बेलेग गुबुन हारियाबो जोंखौ खौ ओ अखमिया हारियाबो ओ जोंखौ ओ लिंहरनायखौ जोङो ओ नुनो मोनो जोंफोरखौबो लिंहरो नोंथां ओ। ओ बैसागु फालिनायावथ' ओं गासै जायगायावनो जायो गासै गामियावनो जायो। बर'नि जागाफोराव दानिया नोगोरफोरावबो जोङो ओ मोसानायफोरखौ रं जानाय हैनायफोरखौ जोङो मबाइलफोरनि गेजेरजोंबो जों गोजान गोजान दाब जायगानिखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? नोंसोरनि ओ गामि ओनसोलावबो बिदि मो मोसानायखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओन ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ थिग बेबायदिनो खुङो नोंथां। ओ गोदो गोदाय बुंनो थाङोब्लाथ' बैसागु फोरबोखौ गोदोनि मानसिफोरा दान मोनसे खुङोमोन नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
ओ थिग बेबायदिनो दा बिबदि खुंला जोंनिया दा बैसागोआव ओ स्नि सानल' खुङो आरो नोंथां बिदि बै बैसागु बुङोब्लाथ' बैसागुखौ जोङो मोननै मुंजों मिथिजायो नङा होनबा नों थां गिबियाव जागायबाय बिदि मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु। ओ थिग बेबायदिनो मोसौ बेसागो खालि जोंनो गिबियाव मोसौ थुखैनो थाखाय गोबां ओ मैगं थाइगं बुथुमनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? ओ थिग बेबायदिनो ओ बिदिनो लाव फान्थाव आरो बिदिनो हालदै आरो दिगलि गुथिफोर बुथुमनायखौ जों नुनो थांदों नङा होमबा नोंथां? औ ओ थिग बेबायदिनो जों मोसौ थुखैनोखाय जोङो दैमा ओ नङाब्ला बिदिनो बिलो नङाब्ला हाखरफोराव जोङो ओ उम थुखैहैयो आरो नोंथां। ओ बिदिनो मोखौ थुखैनायनि जों जा ए बे मेगं थाइगं आग्लायनायफोरा नोंथां बि दि लाव फान्थाव ओ आग्लाया होनबा नोंथां? औ बे आग्लायनाय बेखौ जोङो माला सुनानै जों बेखौ बिदिनो ओ मोसौ गुलि एबा ओ ओंखाम संग्रा न'आव जोङो माला सुनानै दरखं मोखांआव आलाय ना दोनो आरो नोंथां न'थिं बेबायदिनो बे मोसौ थु खैयोखाय बिनि नखानायैथ' जोंनिया मानसि बैसागु नङा होमबा नोंथां? औ बे मानसि बैसा गुआव जोङो ओ फुंआव दुगै लोमै मोजाङै उम बाथौफोरखौ न'नि बाथौखौ जों लिरस्रांनानै बेयाव आलारि बाथि लगायो नङा होमबा नों थां औ बेयाव आलारि बाथ थि लगायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो जोंनि आइ आफाखौ जों खुलुमो आरो उन्दै खौ बोर होयो नङा होमबा नोंथां? औ बिद बिदिनो ओ खुलुमनायनि अनगायैबो जोङो अननानै जोङो बिबदिनो ओ दख'ना एबा फालि बिजों बिदिनो मान बावो आरो थिग बेबायदिनो नख'राव खुलुमखां नानै जों गामि फारसे ओंखारलांनानै गेदेर गोलावफोरखौ खुुलुमहैयो आरो उन्दैफोर खौ अनो थिग बेबायदिनो बिदि ओ बिदि से थारिखनिफ्राय जों नै ओ नै थारिख खालि जोङो जेनेबा गामि खाथि खाथि गामि थानायाव जों मोसाहैयो नङा होमबा नों
औ
औ बिदिनो मोसाहैखांनानै जों जा मोसानो थांनानै माइरं एसे फैसा एसे मोननायखौ जों लाना फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
फैसा हरनाय नेमखान्थि गैयामोननो बिदिनो जेरै दावदै हरनाय बिदिनो मै मैगं थाइगं हरनाय बिदिसो हरोमोननो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदि हरला दा माइरं फैसा दा बिदि हरो आरो बिदिनो ओ जों ओ गामि खा खाथि खाथियाव मोसानानै जेब्ला स्नि बैसागोनि लास्ट सान नङा होमबा नोंथां? बेखालि जोङो गामियावनो मोसायो आरो गामियावनो रंजायो ओ गामियावनो ओ जा गामिनि मानसिफोरा जा हरो माइरं एसे फैसा जे जों बेखौ लाना फैयो आरो नआव ओ बुंनो थाङोब्लाथ जों बैसागो मोसानायाव गाननो गोबां बायदि रोखोमनि ओ गानो नङा होमबा नोंथां? जि जोमखौ जों बिदिनो लाइमोन एबा आइजोफोरा दखना बिदन गानो आरो ब्लाउस गोजा आरो आरनाइ लायो आरो हौवासाफोरा बुंनो थाङोब्ला गामसा गोथां बिदिनो गस्ला गुफुर बिदिनो आरनाइ लायो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो ओ जोङो बिदिनो मोसानानै रां रुफा मोननायफोरखौ जों ज खालामनानै जों हाथाय एबा बाजाराव ओ मैगं थाइगं बेदर फिसा बायो नङा होमबा बिदिनो बायखांनानै जों जयै खाना जायो आरो नोंथां औ ओ नोंथांमोननि ओ गामि एबा ओनसोलाव बैसागो फोरबोआव बाहायनाय दामजु फोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ गिबियावनो जोंनोथ खाम नङाबा खामखौ नां ओ जाथारा नोंथां ओ खामखौ जोंनो नांथारगौ बियो गोमसार होनाय मोनसे ओ गानजों बियो गोरोब थानाय मोनसे ओ ओम बिदि ओ गोजोननाय बिदि रंजाथ थावना बियो ओ दामजु मोनसे बेखौ दामोबानो ओ जोंनि गोसोआ ओ मेवलु खां खाङो ओ मोसानो रंजानो रंजानो जोङो जायो नोंथां सिफुं अ सिफुंबो थाथारनांगौ सिफुंआबो ओ खाम सिफुं जथा गंगोना सेरजा ओ बिदिनो हारमुनि बेफोर थाथारनांगौ ओ खर थरखा बेफोरो ओ जाबस्रिंफोरा जोंनि थाखाय थाथारनांगौ मोनसे बर नि हारिमुनि मोनसे दामजु दामग्रा बेफोरो
औ नंगौ ओ थिग बेबायदिनो नों थांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बिदिनो गोदोनि बायदि खाम जथा दामनानै ओ मोसानाय मोसानाय खौ दाबो नोंथाङा नुनो थांदों नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनि जायगा ओनसोलावथ जोंनि गामियावथ बिदिनो
औ
दामजु दामनानै जोंनिया खस्थ मस्थ बाबो जोङो ओ बरनि हारिमुखौ लाखि लाखिनानै मोसानायखौ जों नुनो मोन्दों ओ खायफाया थ जोङो खायफा गामिखौ ओ नोजोर होना नायोबा जों नुनो मोनो खायफा गामिया बिदि दामजु बर नि दामजुफोरखौ लाया लाबासिनो बिदिनो बिदि ओ मिउजिक गोनां बक्स लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो बिदिबा बैसागुखौ ओ गाज्रि ओ बारहावानि बायदि नुनो मोनो जोङो बेखौ समायनाय एबा साबजाथावना नुनो मोनो।
औ नोंथांनि बायदिब्ला गोदोनि मोसानाय आरो दानि मोसानायफोरखौ मायबा? फोर फाराग नुनो मोनदों जेनेबा नोंथाङा
औ नोंथां ओ बुंनो थाङोबा ओ फारागथ गैया जेबो बिदिनो रंजानायाथ रंजाखायो बिदिनो ओ बिदिनो सुबुं मोसानायफोरा एसे एसे सोलायलाङो जोंनि दिनाव इसिनि दिनाव एसे आलादामोन जोंनि दिनाव एसे आलादा ओ आ बिदिनो सोलायलांबाय थानो हमो
नौ नंगौ ओ बुंनो थाङोब्ला ओ आङो बुंनो थांदों जेनेबा आं गोदोनि मोसानाय दानि मोसानाय माने फारागखौ बुहुत नुनो थांदों आरो नों थां माने गोदो बांसिन बिदिनो बर हारिनि दामजु दाम-दामग्राफोरखौ लानानै बांसिन मोसायोमोन नङाबा नों थां गोदो गोदायथ बिब्दि मोब्लिबनि दाहारै जों बक्स उनु दामनानैबो मोसानो हायामोन गोदो बिदिनो ओ बिदि दामजु ओ थ मा थरफा बिदिनो खाम सिफुं लानानैसो बांसिन रंजायोमोन नङा ओमबा नों थां ओ दानि सुबुंफोरा बांसिनानो जेनेबा बिदिनो खाम सिफुं लानानै मोसायो आरो खायसेया आलादा आलादा मोसायो बिदिनो बक्स लानानै बिबदि मोब्लिबनि बक्स लानानै लाइनजों जेनबा दामनाय बिदिखौ लानानै मोसानायखौ आं दानि सुबुंफोरखौ नुनो थांदों आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
बिब्दिनो ओ जाय जा बायदि रंजानानै मोजां मोनो बिब्दिनो सुबिदा नायनानै दानि मानसिफोरा रंजायो आरो औ बुंनो थाङोब्लाथ जोंनिया बैसागो बोथोर बुंब्लाथ जोंनिया जौ सेरेब लोङाब्लााथ बि रंज बेबायदिनो जाया नं नङा ओमबा नोंथां बिदि एसे एनै लोंब्लासो जोंनि ओ मोजाङै गोसो खौ स्रांनानै जों रेजें मोननानै मोसायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
बिदिनो बैसागु बोथोर होनबाथ बैसागो बोथोरावथ मब्रानि रोसिया थाखागोन नङा होनबा नों
औ नोंगौ नोंथां
ओ खायफा खायफा नखरावथ बैसागोआव ओ माइब्रै जौ लोंनो होननानै बिदिनो बोसोर बोसोरनि नि बोसोरसे बोसोरनै गाहाम नि जौ ओ माइब्रानि जौ फिनना दोननायखौ आं नुनो थांदों आरो नोंथां औ जेब्ला ओ बैसागो सफायो अब्लासो बे माइग्रानि बिदै फिना दोननायखौ दिहुनना आनै मोसानो फायनायफोरनो होयो आरो जा आलासि दुमसि फायो बेफोरनो होनायखौ आं नुनो मोनो आरो नोंथां औ बुंनो थां
औ
लान्स टाइमाव आं संनायखौ नुवा आरो बांसिनानो बिदिनो फोरबोफोराव बैसागो मागो फोरबो टाइमाव आं बांसिन ओ संनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां औ ओ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ नोंथांजों बैसागोनि बागै सावरायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ औ बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां
औ